अ नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
नोंथाङा दायो ओरैनो दंथ'यो ना?
आङो ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ दे बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन। डाइरेक्ट थोंजोंङै टपिकावनो थांनिसै नामा बिदिब्ला?
औ ओ रायलाय जागोन।
औ औ नंगौ नोंथां टपिकानो जाहैबाय हान्थामेला। दा हान्था मेला होननानै बुङोब्लाथ' जों ओरैनो सरासनस्रायै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जि थांलाय फैलायनि राहा बेखौनो जोङो सरासनस्रायै औ बेखौनो बुजियो नङा होमबा नोंथां। दा ओ गोदोनि जि हा-हान्था मेलानि राहा आरो दानि बा जि नि राहा बिनि बागै नोंथाङा सुंद'यै फोरमायथिनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां। दा ओ गोदोनि खो बुंग्रोयोब्ला ओ गोदो जिहेथु टेक्नलजि मुगा गैयामोन। नालाय मिसिं दाजेम बिनि सायाव गोदो सोनारामोन। दा गोदोनि हान था मेला होनना बुङोब्ला ओ जोङो गिबियाव ओ मोसौ गारि मैसो गारि, गराय गारि जों बेखौ रायखांनांगोन आरो गोदो ओ लामाफोराबो जिहेथु दा जेरैबायदि पाक्का लामा जाबाय सिल सिल दा बेफोरबायदि गोदोनि लामाफोरा नङामोन ओ गोदो बाइक थांनो थाखाय जोङो हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनानै एसे एनै रायजो आनो हा हा खोना लानानै मोनसे लामा बानायना लानाय जायोमोन। ओजायनि गेजेरजों जोङो माइबाफोर ओबेसा गिलिर बेसाद लांनोबा जोङो मोसौ गारि मैसो गारि गराय गारि गाद' गारि बेफोरबायदिखौ जोङो बाहायनाय नुयोमोन आरो दा बेयाव जोङहा ओजोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो बांद्राय गोजान हान्थिनो हायामोन ओ एसे गोजान हान्थिनो हायो। खिन्थु जोङो नांनायनि बांद्राय जोङो हान्थिनो हायामोन आरो। ओ सानसेयाव दा ओ बेफोरबायदिनो गोदोनि हान्थिनाय ओहान्थिनो हान्था मेलानि राहाया जाबोदों। दा बिदिनो गोदोनिफ्राय लासै लासै जौगाबोयै जौगाबोयै ओ दि दिनै जिहेथु जोंना ओ टेक्न'लजि मुगा जाबाय नालाय। बेखायनो जोङो समखौ होसोनानै ओ सुबुं अनजिमा बांनाय। जों लोगोसे ओ जोंनि आंखालाबो बांनायजों थांलाय फैलाय राहायाबो बांनायजों। ओ बेखायनो दिनै ओ थांलाय फैलाय राहाखौ मोनसे ओ जौगानाय बिथिङाव लानानै फैबाय ओ गोदो मोसौ गारिनि सोलाय दिनै ओ गारि कार बायदिसिना बास गारि कार ट्रेन एयार'प्लेन बेफोरबायदि गोबां जोङो बानायनायखौ नुनो मोनबाय ओ दा जोङो बास जों बुङोब्ला खम समनि गेजेरावनो जोङो से घन्टायावनो जोङो पन्सास किल'मिटार साथि किल'मिटार थांनो हायो नाथाय जोङो सिगाङो मोसौ गारिफोरदो एसेबां गोजान हान्थिना घन्टायाव जों एसेबां गोजान हान्थिनो हायामोन। दा फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जोङो आरो जुदि बांद्राय गोजानाव थाङोबा दाबसे हादोरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादोराव जोङो हान्थिनोब्ला जोंहा एर'प्लेनजो थांनो हायो। हायो बा ट्रेनजों थांनो हायो दा बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि हान्थिनाय लामाफोरखौ जोङो जौगाना लाबाय दा बे फोराव जोङो गोबां लामा लामानि गोनांथि जायो दा बे लामानि गोनांथि जानाय लेखायै जोङो नांगौ बायदि लामाफोरखौ दिनै बानायनानै लाबाय। गोबां लामायानो दिनै पाक्कानि लामा जाबाय जेराव गारि थांलाय फैलाया गोरलै जायो ओ दा बेफोरबायदिनो जोङो हान्थिनाय लामाखौ मोसौ गारिनिफ्राय सोलायनानै जोङो टेक्न'ल'जिसिम लाना फैनायखौ नुनो मोनबाय आरो।
औ नंगौ नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथां बेखौ फोरोंनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि जि आथिखालनि हान्थामेला खालामनायनि राहा बेखौ नायनो थाङोब्ला जोङो मोनब्रै बाहागोआव राननो हायो नङा होनबा नोंथां? जेरै गिबियावनो हानि हान्थामेला राहा हा लामाजों थांनाय हान्थामेला राहा। गुबुन मोनसेया जाहैबाय रेल लामाजों हान्थिनाय हान्थामेला। अख्रां लामाजों हान्थिनाय हान्थिनाय हान्थामेला। आरो थिग बेबायदिनो लैथो लैथोमानि लामाजों हान्थिनाय ला ओ हान्थामेला आरो औ बेबायदि जोङो मोनब्रै बाहागोआव राननो हायो आरो। दा बुंनो थाङोब्ला ओ जों सिगाङावहाय ओ जेसेबां गोजान थांनो हायोमोन दा जों बिनिख्रुइ बांसिन गोजान जायगायाव खम समनि गेजेराव नो थांनानै जों जोंनि नांगौ बादि थांखियाव सहैनायखौ जोङो सहैनो हानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
मोजाङै फोरमायलांखाबाय बारु' बिनि बागै दा ओ हान्थामेला गैयामोनब्ला आथिखालनि जुगा माने बुहुद ओ खस्थ' जागौमोन आरो सोलिनो गोब्राब जागौमोन आरो। हान्थामेलाया जोंना जौगानायजों साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया जोगाना-जौगानायजों लोगोसे हान्थामेला खालामनायनि राहायाबो गोरलै जाबाय। बेबायदि आरो दा ओ हान्थामेलाया
औ
जोंनि गामि ओनसोलाव माबायदि थासारियाव ओ जानानै दङ' नोंथाङा बिनि बागै एसे फोरमायबावनो जोंनि बर' गामि ओनसोल
ओ ओ बुङो ओ दा औ औ। दा बुंनो थाङोब्ला दा बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि बर' गामिफोराव गोग्लैसोनाय ओनसोलफोराव ओ बुंनो थांब्ला गिबियाव लामानि ना लामानि जेंनाया नांगौ बायदि सुस्रां जायाखै ओ जायनि थाखाय बास गोदोर गंसे थांनो उसुबिदा दा बे‌ जायगायारि ओ बि दिनो ओ टेम्पु गारि बेफोरबायदि सलायनायखो नुयो खिन्थु बे ओ गोग्लैसोनाय ओनसोलसिम बास गारिफोर थांनायखौ जों नुनो मोना आरो।
औ
दा फारसेथिं आरो जोंनि जिथु लामाया मोजां नङा नालाय ओ जिहेथु खायसे खायसे लामाया हानि लामाया दासिमबो दङ' गोग्लैसोनाय ओनसोलाव। आरो खायसे खायसेयाव चेन केेबोल गारनाय बा अन्थाइसे गारनाय जानानै दङ' आरो बबेबा बबेबा एसे ओ गुदि लामाफोरा पाक्का जानाय जाबाय। दा बेफोरनि गेजेरजों ओ खायसे खायसे फिसा गारिया थांनो हायो आरो। दा थेवबो जोङो खायसे खायसे ओनसोलाव ओ दंग' दंला थानाय ओनसोलफोराव ओ जोङो हान्थिनाय लामाफोरा एसे ओ जेंनाखो नुनो मोनो। ओ जेराव दालां गैया दालां गैयाबा दंग' बारनाय थांनो थाखाय गारिफोरा थांनो थाखाय उसुबिदा जेंना नुजाथियो। बेनि थाखायनो बै ओनसोलफोराव गारि थांनायखो जों नुनो मोना आरो। ओ जिहेथु ओ जोंनि ओनसोलफोराव खायसे खायसेयाव दासिमबो औवानि दालां बानायनानैसो ओ ला मा फोनांजाबनानै बे दालांनि गेजेरजों ओ मोनसे बोरिनिफ्राय गुबुन मोनसे बोरिसिम थांनायखौ जों नुनो मोनो औ खिथु ओ बांसिन जौगानाय होनना बुंब्ला सोहोर नोगोरफोराव बांसिन जौगानाय होनना बुंनांगोन। सोर नोगोरफोरनि लामाफोरा पाक्का जाजोबबाय नालाय बेखायनो बैयाव जोङो नांगौ बाय दि गारिफोरखो ओ नांगोबानो गारिफोरखो जोङो मोननो हायो ओ नाथाय गामियारि ओनसोल फोराव जोङो नांगोबाबो गारिफोरखौ मोननो हाया दा जायनि थाखायनो जोंहा ओ माब्लाबा मा ब्लाबा बेमार आजार जायोब्ला बेयाव खम समाव जोङो मेडिकेलाव सहैनो गोनां जायोब्ला जोंहा गोबां जेंना नुजाथियो। गारिनि आंखाल नुजाथियो बहाबा ओ लामा दा-दालांनि लामा लामानिया लामानि जेंना नुजाथियो दालांनि जेंना नुजाथियो दा बेफोरबायदि जेंनाखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
दा जोङो बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनोब्ला ओ जोङो जाय ओनसोला औ लामा नांगौ। बे ओनसोलाव जोङो लामा बानायनांगोन आरो जाय ओनसोलाव दालां नांगोन बे ओनसोलाव दालां बानायनांगोन अब्लासो जोंनि ओ जिथु हान्थामेला राहाया ओ जौगासिनगोन आरो। गामि ओनसोलनिफ्राय सोर ओन सोलसिम थांनो थाखाय ओ जोङो गामि ओनसोलनिफ्राय नोगोर ओनसोलसिम थांनो थाखाय खम समनि गेजेराव थांनोब्ला जोंनो गिबियाव लामाया मोजां जाग्रोनांगोन बेनि उनाव लामाया मो जायोब्ला ओ जोंनि गारि थांलाय फैलाय गारिफोराबो माने खारगोन। ओ लामा मोजांथिं गारि सालायनो मोजां जायो नालाय।
मोजां जायो औ।
दा नोंथाङा बिनि सायावबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ नंगौ नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि नोंथांमोननि दि नोंथाङा जेरै फोरमायबाय ओ बेबायदि प्रब्लेमजों बा जेंनाजों मोगा मोगि जानायखौ दासिमबो नुनो मोनो नंगौ। जोंनि ओनसोलावबो जोंनि ओ गामिनि खाथि खाला ओनसोलफोरनि जि लामा बेबो बेयो खासा लामा जानानै दङ। सेन्द गेबिल गारनाय नुनो मोनदों अब्लाबो माने गथ'फोरा ओ दैज्लां बोथोराव जेथिया अखा हायो अब्ला अखानि दैजों माने दै जमा जानानै बैफोर लामाखौ गाज्रि जानानै दा ओ जोंनि गामिनि रायजोफोरानो खौसे जानानै सम लानानै लामाफोरखौ फोसाबबाय थानाय जायो। जायनि जाहोनाव दा जेने तेने सोलिनो हानाय बेबायदि थासारि गौ नुनो मोनदों आरो जिहेथु फरायनोसालियाव थांनो थाखायबो लामाफोरा मोजां थानांगोन अब्लासो जोंनि ओ उन्दै उन्दै जि फरायसा सोरो गाव गावनि जि सोलोंथाइ लानो गोनां बेखौ लाहैनो हागोन। आरो लोगोसेनो ओ न'खरफ्राव बिदिनो माबा मोनसे बेमार आजार जायो बा लोमजायो साजायोब्ला डक्टरनिसिम लांनो थाखाय जोंनो लामाया मोजां जाग्रोनांगौ जिहेथु नोंथाङा बुंखाबाय दा बेफोरबायदिनि थाखाय लामाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो दा बेबायदि थासारियाव दङ जोंनि ओनसोलावबो
ओम औ माने ओ जोंनि ओ लामाया जौगायोब्लासो नङा होमब्ला? जोंनि सोलोंथाइ लानाय सोलोंथाइ बिथिङाबो जौगागोन। ओ लामाया जौगाब्लासो जोंनि हान्था मेलाया जौगाबासो ओ जोंनि ओ डाक्टार डक्टरफोरनियाव थांनाय बा बबेबा मोनसे ओ गोजान लामाफोर हान्थिनानै सोलोंथाइ लानो थांनाय दा बेफोर सिमाङा जाफुंसारगोन
औ नंगौ नोंथां बेयो सैथो बाथ्रा। दा समाबो जाबाय बिदिबा नोंथांजों सावरायनानै आं औ आंबो गोबां मिथिनो मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। दे होमबा नोंथां औ दे